औ आ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ अ आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ औ औ नोंथाङा सम दङ ना।
औ सम दङ
आ अ अ बिदिब्ला जोङो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नामा।
औ सावरायजागोन नोंथां
औ औ औ दे होमबा नोंथाङा अ गिबियावनो एसे फोरमायनो हाग्रोदो दे जानाय लोंनायखौ बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ।
औ ओ जोंहा जानाय लोंनाय होनोब्ला जों गासैबो जायो गासैबो लोङो नङा होमबा नोंथां औ जोंनि जानाय लोंनायाव जोबोर गोथाव गोथाव ओंख्रि दङ ओ बा मैगं दङ जोंनि जानाय लोंनायनि थाखायनो जोंखौ गुबुन हारिया जोबोर मोजां मोनो। ओ जेरै अनला ओंख्रिखौथ' जों गासिबो मोजां मोनखा थायो आरो बेनि अनगा जोंहा गुबुन हारियाबो बे अनला ओंख्रिखौ जानो जोबोर गोथाव मोनग्रा जालांबाय आरो। ओ बिदिनो जोंहा मैगंफोर जानाय जोंनि जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनि मैगंफोरा जाहैबाय अनला ओंख्रि ओ नारजि ओंख्रि सबाय बेफोरखौ जोंहा जायो जेरै नाफाम बेफोरखौबो जों जायो बिदिनो जोंहा ओ औवा मेवाइजों अनला ओंख्रि जायो बेफोरखौ जों जायो आरो अ जोंनि बर'नि ओंख्रिया बेफोरनो। आंगो। जोंहा अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनांगौ होनना बुङोब्ला जोंहा आं सङोब्ला अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो जोंहा माइरंखौ इसे सोमनानै लाग्रोयो औ। माइरंखौ एसे सोमनानै दसे समनि थाखाय सोमनानै जों उनाव बोखांफिनो बेखौ जोंहा ओ माइरं माइरंखौ एसे गुन्दैयै देनानै लायो। ओ बेजों दाउ सङोब्ला थाय दाउखौ एसे बा एवफामना लाग्रोयो आरो। अ लानायनि उनाव जोंहा दैखौ एसे गोबौैयै खारै एसे होनानै जोंहा फुदुंबाय थानांगौ जायो एसे ग्लब ग्लब फुदुंनांगौ। फुदुङैनो बिदि फुदुंनानैसो जोंहा बै देखनानै दोननाय माइरंखौ बा माइरं गुन्दैखौ ओ बेे दै फुदुंनायाव जोंहा ऐसे गारसन- गारसन गारबाजों खोस्लिजों एरै- एरै जोंहा बे अनला गुन्दैखौ एरै -एरै एरना होनांगौ आरो। बिदिनो जोंहा एसे गोबावै अ गोदौहानै ओ एवफामना दोननाय दाउ बेदर बा अमा बेदरखौ जों बेयाव गारसनना हरनाय जायो। आरो जोंहा मोनथारनैसै समाव जोंहा लाबोना दोननाय दुन्दिया फोर थायोब्ला बा फोना दोननाय दुन्दियाफोर थायोब्ला बा जोंनाव गंगार दुन्दिया होननानैबो बुंनाय मोनसे मस्ला दंङ बेखौ मोननोसै सम समाव ओ हायि-हानानै जे मोदोमफ्रु जाजासे हानानै होनांगौ आरो। आरो बिदिनो बेदर खौबो होबाय बा दुन्दियाखौबो होबाय होनायनि उनाव एसे गोदौ होबावनानै जोंहा बेयो अनला ओंख्रिया एसे लाथा जायोब्ला जोंहा बेखौ मोनबाय होननानै खांना दोननाय जायो आरो। बेबायदि ओ संनायनि रोखोम खोमा बेबायदिनो आरो अनला ओंख्रिनि संनायनि रोखोमफोरा
औ औ
जोंहा बे अनला ओंख्रियाव खारदै होयो होनना बुंदोंना जोंहा खारदैखौ माजों जों बानायो होनना बुङोब्ला जोंहा खारैखौ थालिर बिफांजों बानायो बा थालिरनि मादाजोंबो बानायो आरो बे थालिर थालिरनि मादाजों बानायनाय बे थालिर फस्लाखौ जोंहा एसे फिसा फिसायै ओ हानानै जोंहा बेखौ सप्तासेसो सानदुंआव फोराननानै बेखौ रानथारोब्ला सावना होनाय जायो आरो बेनिफ्राय मोननाय हांगारजों हांगारजोंनो जोंहा खारदै जायो बेखौ खौ जों सरनानै ओ खारदै बानायनाय जायो आरो
औ
उम नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन संनायफोरनि बागै बा ओंख्रि फोरनि बागै
औ ओ जानाय लोंनायखौनो बुंसै आंङो औ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोथाव गोथाव संनानै जाबोनायखौ माने रोंखागौ आरोना।
औ नंगौ।
बिथांमोना माने खामानिफोराबोथ' गोरों रोंखा राखाखा। औ बेनि अनग अनगायैबो माने जानाय लोंनायावबो माने बिथांमोना बबे ओंख्रिजों बबेखौ सङोब्लाथाय बा बबे ओंख्रि खौ माबायदि सङोब्ला थाय गोथाव जायो माने बेनि बागै माने मोजां गियान दङ माने औ ओ गो गोदो गोदायनिफ्राय नो।
औ।
अ बियो दास। जमबो सोलिगासिनो ओ बेफोर हुदायानो औ- औ-। अ बेनि अनगायैबो माने ओ बर'फोरा माने ओ ओ बेफोर ओ मैगंफोरखौ माने ओ थिनानै दोननायखौबो आङो ओ। बिथांमोना ओ थिनानै दोननाय। खौबो रोंगौ आरो ना।
ओ नंगौ नंगौ।
थां औ- औ- थिनानै दोननाय होनोब्लाथ' जोङो। ओ बै ओ नाफोरखौ बुंजागोन। औ औ औ-। बे नाफोरखौ फोराननानै। सान दङ फोराननानै औ ओ गोबाव स समसिम माने थिनानै दोननानै। औ जायोमोन आरो बर'। फोरा।
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो ओ ओ बे नाखौ ओ जोंहा नाफाम बानायो।
औ औ बानायो बानायो।
औ नाफामखौथ' जोङो बर'फोरा। गोथाव मोनखायो। नंगौ ना? नोंथाङाबो ओ गोथाव मोनो जानांगौ।
औ मोनो।
औ औ अ बेनि अनगायैबो ओ नाफोरखौ फोराननायनि अनगायैबो अ जोंहा अ बेदरफोरखौबो आङो ओ आसार खालामना दोननायखौ आङो ओ नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ।
ओ ओ अमाखौ ओ सान्दुंङाव फोराननानै ओ बा ओ इयाव राननानै ओ ओ फोराननानैबो दोननायखौ नुनो मोन्दों ओम फ्राय आरो ओ एवनानैबो औ एवनानैबो आसार खालामनायखौ आङो ओ नुनो मोनदों आरो औ औ अ। ओ बे फोराव ओ जोङो बर'फोरा माने ओ रोंखा राखाखा।
औ रोंखा राखा जोंहा गोदोनिफ्रायनो आखा फाखाखा ओ जोंहा दोनथुम नानै दोननाय मैगं होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बासिकि बिबारफोरखौबो जोंहा ओ उनाव जानो थाखाय बा ओ उनाव ओ गोथाव मोनहोनो बा उनाव गोसोखांनानै बे ओंख्रै दङ' होनना बुंनाय बाददि जोंहा नारजि एबा नारजि फोराननानै दोनो।
औ।
बासिकि बिबारखौबो फोराननानै दोनो। बिदिनो मुला मुला खौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ। नंगौ ना? ओ मुलाखौबो फोराननानै दोनो आरो उनाव रानोबा ओ बेखौ अनला ओंख्रिजोंबो जायो आरो
औ।
जोंहा बिदिनो गोबां थिनानै दोन्नाय ओ मैगंफोर दङ'। ओ
औ।
नाफाम मुरैखौ माबादि सङो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ ओ नाफाम ओंख्रिखो आङो संफेरनो मोनाखै। ओ जोंहा बिमायासो सङो अ ओ जुदि नोंथाङा ओ मोनथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो।
औ अब्लाबो जों नाफामखौ खौ जे खारैजों एवनाय जायो मायाव एवनानै बेखौ ओरैनो बाथोन बेबायदि जानायखौ जों मिथिगौ बिनि अनगायै गुबुन गुबुन ओंख्रिबो एवना जानायखौ
औ
बिदिनो जोंहा ओ नारजिखौबो ओ हेल'
अ हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों ना
औ खोनादों
औ
नारजिया जोंनि थाखाय गोनांथार होनदोंमोन आं ओ जोंहा ओ सोरनिबा न'खराव मानसि थैयोब्ला जोंहा नारजिखौ बाहायथारनांगौना
औ औ
बिदिनो जोंहा ओ बे नारजिखौ जायोब्लासो जोंनि ओ ओ मानसि थिनायनि न'खराव सुवा खारो होननानै जों मिथिगौ बा खोनाबोदों बिदिनो जोंहा नारजि खौ बाहायनाय जायो आरो नारजि खौ ओ जेब्ला गोरलै सम बा फोजेननाय सम बे सम समाव जोंहा थो होननानै बुङो फाथोखौबो जोंहा जायो गोथाङै जायो बा एवनानै जायो। बिदिनो जोङो नारजिनि फ्राय दिरुंबो मोनो नङा होनबा
औ मोनो
ओ मोसौ बोरमा खानाय दिरुंबो मोनो जोंहा
औ मोनो मोनो औ
आरो बिनि रुगुंफोरखौ जों अरबो जरायनो हायो।
औ हायो।
बे बेफोरबायदिनो जोंहा ओ संनाय खुरनायफोराव जोंहा जोबोर आखा फाखा आरो जोंनि बर' बर' हारिनि आइजोफोरा
औ औ औ
आरो बिदिनो संनाय खुरनायाव आखा फाखाखायनो जोंनि ओ हारिनि मैगं थाइगंफोरा ओ जोबोर गोथाव होननानै जोंनि हारिनि मैगं थाइगंखौ गुबुन हारिया जोबोर मोजां मोनो आरो जानो थाखाय
औ औ औ ओ ओम गुबुन हारि बुङोब्लाथ' ओ माने ओ बिथांमोना ओ गाव ओंख्रिफोरखौ बारा संनो रोङा नालाय औ औ औ औ बिथांमोना माने ओ बे ओंख्रिखौ ओ गोथाव मोननानै माने ओ नोंथाङाथ' बाजै हटेलखौ मिथिखायो जानांगौ
औ औ मिथिगौ
औ बर'फोरनि ओ फेमास ओ मोनसे ओ हटेल। औ ओ बै बेफोराव माने ओ गुबुन हारिनि ओ मानसि बेफोरखौ माने ओ बर'नि ओ साम' ओ बा ओ मा होनो बेखौ ओ नाफाम बेफोरखौ माने ओ अनला ओंख्रै नाफाम बेफोरखौ माने जानो थांनायखौ आङो ओ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
ओ दा बिथांमोना ओ गोदो मुगैयोमोन खिन्थु ओ आथिखालाव बिथांमोना ओ जानो मोननानै बेफोरखौ ओ गोथाव मोनसै आरो। ओमफ्राय ओ ओम बेफोर जानायनि माने ओ प्रफिटफोरखौबो बिथांमोना मोनथिनानै माने खायसेया ओ जानोसै आरो ओ जेरैबायदिहाय जोङो ओ साम'खौ जायो ब्लाथाय ओ मेगना ओ मोजां जायो होननानै ओ जोङो मिथिबोगौ औ नंगौना नोंथां? जेरैबायदि औ खुसियाखौ जायोब्ला जोंहा थैजायो होननानै जोङो ओ मिथिबोगौ।
औ।
औ औ दा बेनिखायनो माने ओ गोदोथ' ओ बिसोरो गुबुन हारिया माने जोंखौ ओ साम' जाग्रा खांख्राय जाग्रा बिदि होननानै मुगैयोमोन नालाय औ औ दा माने ओब बिसोर हारियानो माने जोंनि जानाय ओ बा खांख्रायानो जा बा साम'आनो जा अमायानो जा बिसोर माने गोथाव मोन सिनो आरो बिसोरो गो गोथाव मोनसोगारो। ओ बेनिखायनो बिसोरो ओ बेफ फोर ओंख्रिखौ जानो थाखाय मैगंफोरखौ जानो थाखाय माने बाजै हटेलफोराव गावथ' संनो रोङाब्लाबो माने बाजै हटेलफोराव थांनानै ट्राय खालामनायखौ आं नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ नंगौ।